हेलौ हेलौ
खोनाया
अ खोनादों आं नोंथां। नोंथांनिखौ औ खोनादों।
औ आंबो खोनाबाय दे खोना
औ अ मा खालामदों नोंथां?
दङो ओरैनो।
औ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां? आंबो दङो।
औ जाखांबाय।
औ जाखांबाय आंबो नोंथां।
नोंथाङाबो जाखांबायना? औ बिदिब्ला दायो नोंथां जोङो औ बिदिब्ला दायो नोंथां जोङो दायो जि समाजारि बिजों जि तु जों आथिखालाव गोबां समाजारि बि जों बाहायो नङा होनब्ला? ओ बेनि सायावनो दिनै सावरायनोसै आरो
औ जागोन दे नोंथां औ जागोन दे। नोंथां
औ नोंथां जोंथ' समाजारि एपफोर थ गोबां बाहायो नङा होनब्ला? जेरै जोङो समाज जारि एप होननानै बुङोब्लाथ' गिबियावनो जों इउटुब लानो हायो दा बेनि उन फेसबुक लानो हायो बेनि उनाव इन्सटाग्राम बेबादिनो टुइटार बादि बेबायदिनो टेलिग्रामबायदिफोर बाहायनो हायो आरो बेनि अनगायैबोथ' फिसा दोननाय मोनसे एप दङ बेफोरबायदिफोरखौबो जोङो बाहायनो हायो बेनि अनगायै आथिखालाव गोबां समाजारि बिज जों आंनि एप ओंखारबाय नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां
औ ओ नोंथां बे समाजारि एपफोरनि गेजेरजों ओ जोङो खायसेखौ मोजाङै बाहायनानै बा मोजाङै बाहायनो रोङोब ब्ला आ गोबां जोंनो मुलाम्फा फा जायो आरो। बाहायनो रोङाब्ला बेफोर समाजारि जिहेतु एपफोर ओ समाजारि बिजोंनि एपफोरा जोंनि समफोरखौबो गोबां खहा खालामनानै होनो हानायजों लोगोसे जोंनि जा माइन्द जोंनि जा मेम'रि केपासिटि टि जा गोसोआव लाखिनो हानायनि गोहो फोरखौ बांहो ज आ बांद्राय बाहायनायनि जाहोनाव आरो जोंनियाव गोबां गोहोम खोग्लैदों। नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां
बांद्राय बेबादि समाजारि बिजों एपफोरखौ बाहायनायनि जाहोनाव बा बेजोंनो लोगोसे जे बे इउटुबफोरखौनो गोबां बा फेसबुकफोरावनो गोबां नांथाबनानै मबाइल थुबाय बे जोंथ' जिहेथु मबाइलावनो नायो। नङा होमब्ला बे बाहायनायनि बा नायनायनि जाहोनाव जोंनि जि गोसोआव लाखिनो हानाय
औ औ नंगौ नुदों
ओ गोबां खमायनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो थाब थाबनो जायनि जाहोनाव बावगारनायबो जायो आरो मानसिफोरा औ ना- नाथाय खायसे बिथिङाव गोबां मुलाम फाबो जादों नङा होनब्ला जों जोंनि जा रोंगौथि
गैयामोनना बिदि सुबिदा गैयामोन। बिदि जेरावबो रोङामोन। आरो जेरै जों दा गाव फरायनानैनो रोंगौथि मोनबाय बिनिफ्रायनो जों गियानखौ मोननानैसो बिनिफ्राय जोङो बे एप्सनिफ्राय एबा इउटुबनि जोहै जों मिथि मोननाय जादों आरो जेराव जेरै गुबुनफ्राव दावहाफोर जाब्ला बेफोरनिफ्राय जों खौरांखौ मोननाय जादों दों आरो इउटुबफ्राव गोदोथ' बिदि जेब्ला गैयामोन जेरै न'-न'-न'-न'-आवसो जेरै रादाब बिलाइ बेफोरखौहाय जेरै लाबनानै होफैयोमोन आरो दाथ' आथिखालाव बिदि बाथरि कागस जाय थ बिदि बेखौ दा बिलाइखौ बिदि जोङो इमान लाखि बांनाय जाला आरो मानसिफोरा बिदिनो इउटुबाव मोनखायो नालाय बि दिनोसै आरो फेसबुकआव जों बायदि लोगोफोर मोनो गोजान गोजान जाननि गोजा गोजा जान सुबुंफोरखौ लोगो मोननानै लोगो खामनानै लाना गाव जोबोद गोजोननाय मोनो आरो माब्लाबा समाव बेसोरबो आरो गाज्रिबो जायो।
जांबो लोगो गो मोनो बिदिनोसै आरो नोंथां। नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि बागै? औ
औ नंगौ बे समाजारि बिजों जिहेतु एप फेसबुक बायदिफोरा आरो ओ माने मोजा मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला मोजाङानो जायो नाथाय बाहाय रोङाब्ला बियो जोब गाज्रि मानो होनबा नों बे समाजारि बिजों बुंनो थांब्ला इउटुब बेबादिनो इन्सटाग्रामानो जा बा फेसबुकनो जा बा जायखौ जों मोखां बिजाब होननानै बुङो बर' रावाव नङा ‌होनब्ला बेफोरबायदि माने खायसे खायसेया गावनि जा रों गथि जा गावनि फरायनायानो जा गावनि ओंखाम ओंख्रि संनायानो जा गावनि मोसानाय नाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय जियनो जा माने बेवहाय गावनि रोंगौथिखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों माने दैथाय हरनो हायो। नङा ब्ला आरो गावनि बेफोर रोंगौथि फोरखौ दिन्थिनानै गोबां रां आरजिनो हायो नाथाय खायसे खायसेया माने बेफोरबायदियाव गाज्रि ओ गाज्रि गावनि जा जायखिजायानो जा माने भिदिअफोरखौ बा फट' फोरखौ हगार हरो। बेफोराव माने खायसे खायसेया गाज्रि कमेन्टस मोननानै माने गावखौनो फोथैनानैबो लायो नङा।
औ नंगौ नोंथां। सहायनो हायैनि थाखाय बिदि जायो।
नोंगौ खायसे खायसेया माने मोजाङाव बाहायनांगौ जियाव बेखौ माने रोङा जायनि जाहोनाव आथिखालाव नुनो मोनो समाजारि बिजों बाहायनानै गोबांखौनो थैनाय आरो बेबादिनो समाजारि गोब गोबां ए बाहायनानै बा गावखौनो लाइफ उम बादि थानानै माने बेवहाय खायसे खायसेया समाजारि बिजों बाहायनानैनो दा दैमाफोरावबा जिखुनु जाया बांद्राय बाहायनायनि जाहोनाव माब्लाबा माब्लाबा गावनि जिउ फोथै गबा लानायखौ नुनो मोनदों आरो
बेथा
औ बेनि अनगायैबोथ' जों जिहेथु इउटुब इउटुबल' नङा बेफोर फेसबुकनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि जा बर' हारिनि
औ
जि हारिमु जि जोंनि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरबायदिखौ माने जों हो गुबुन हारि फोरनो ओ जोङो दिन्थिनो हायो जोंनि हारिया माबादि जायो। जोंनि हारिया माबादि लोङो बे फोरखौ जोङो दिन्थिनो हायो नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेफोरबायदिनो औ
बायदि मोसानाय फोरबो नुनो मोनो। इउटुबाव जों बायदि फिल्मफोरखौ खौबो नुनो मोननाय जायो हिन्दी फिलिम इंलिस फिलिमानो जा बर फिलिमानो जा आसामिस फिलिम आरो आजिखालिथ' बेवहाय आथिखालाव माने बेवहायहाय माने सर्ट मुभि जायखौ बुङो न एसे सर बुं बेफोरखौहाय नुनो मोननाय जायो आरो बिदि बांसिनानो गावनि रोंगौथिजों बानायनायखौ नुनो मोनो माने फिलिम फ्रावथ बिदि सुबिदा बो मोना नालाय जायखौ सिनायो बेखौसो लानाय जायो बिदि आरो
नंगौ नोंथा आथिखालावथ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो नङा होनब्ला फिलिमजों लोगोसे बेनि अनगायैबो जोङो जायखौ शर्ट फिलिम नोंथां थाङा बुंबाय बेबादिफोरखौबो नुनो मोनो। बिनि अनगायैबो जोङो जि फावथिनाफोर जि द्रामा बेफोर खौबो जों नुनो मोनो बा बिनि अनगायै अनगायैबो जोङो मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय दामनाय देनाय बायदिसिना जानाय लोंनाय संनाय खावनाय बायदिसिना माने जायखि जाया हारिनि बेफोरबादि गोबां रोखो रोखोमनि गोबां राव फ फोलेरनि सुबुंफोरनि थानाय जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बिसोरनि बा बेफोरनि जेरजों जोङो बिसोरबादि सुबुंफोरा बा गुबुन हारिनि ओ मानसिफोरा माबादि थायो? माबादि जायो मा बादि लोङो सोरनि हारिया माबादि दि ओ जौगायो नाय बिसोरनि हारिमुफोरा माबादि दावगालांदों।
औ नंगौ।
एसेबां माबे बिथिङाव जौगानाय बेफोरखौ जों नायनानै जों मिथिनो हायो आरो। आरो जोंबो बेबादिनो गोबां सोलोंनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो जि दु जोङो गोबां ओ कारेन एफेयारस बा गावनि जियानो जा माने जि फरायनाय कम्पिटिटिभ आनजादफोरनि थाखाय जोङो बादायलायनाय आनजादफोरनि दाहाय जोङो गोबां सोंथिफोरखौ नायनानै बा गावनि बुजियैखौ बेवहाय जोङो सोलोंनो हा हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
औ अ बेनि अनगायैबोथ' जोङो आरो जों इंराजिखौ बांद्राय रोंनाय जाया नङा होनब्ला जिहेथु जोंहा बर' अ बिजोंजों फरायनाय बेनि हा थाखायनो माने ओ जेब्ला जों इंराजि रोङा अब्ला जों माने बेखौ ससियेल मिडियायावनो जों इउटुबनि गेजेरजोंनो गोबां ओ गुबुना फोरोंनाय इं राजिफोरखौ नायनानै मोजाङैनो सोलोंनो हायो। बुंनो थाङोब्ला बेस समाजारि बिजोङा आं मोजां बाहायनायाव मोजाङै बाहायनो रोङोब जोबोद मोजां आरो ना थाय गाज्रि बा नांगौनि बांद्राय बाहायोब्ला बियो जोंनि गोबां खहा खालामो
औ नंगौ नोंथां सैथो
औ आरो आथिखालावथ' समाजारि बिजों आव ओ जिहेथु गुबुन गुबुन हादरफोराव दावहा जायो नङ नङा होनब्ला आ बेफोर बादिबो खौ नुनो मोनो बबेयाव दैबाना जादों? बबेयाव? दावहा जादों सोर ओ फरायसाफोरा माबादि ब-बेसेबां फिथाइ लानानै नै उन
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिफोरखौनो जोङो बे समाजारि बिजोङाव नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
नोंथांनि बादिब्ला समाजारि बिजों आ ओरैनो
मोजां खामानियाव बो होयो मोजां खामानियाव बोहैयो गाज्रि जाय मानसिया मोजां खामानि मावो बिदियाव मोजां जादों नाथाय गाज्रि खामानि मावनाया गाज्रिखौ मोनदों।
औ बिदिब्ला नोंथां दायो जोंनि जा समाज आरि बिजोंनि सायाव सावरायनाय। बेखौ जों दिनै बेयावनो फोजोबनोसै
औ दे नोंथां बिदिब्ला।
औ दे गोजोन्थों